हेलौ
अ खोनादों ना नोंथांङा? हेलौ।
नोंथां।
औ औ आं खोनागासिनो।
औ खोन खोनादों खोनादों।
ओं खोनादों दे दा जोंङो गाननाय जोमनाय।
औ न नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय। आंङो
औ -औ खोनादों दे बुं।
औ नों नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना। जाबाय आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनिनो जोंनि गाननाय औ औ औ गाननाय जों बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंथांनो हागोन ना
औ दे हागोन दे सावरायजायो।
औ।
जोंनि बर'फोरनि गाननाय-जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंङो आलादा आ गाननाय-जोमनाय
औ।
औ।
गुबुन हारि हारिनि गाननाय गाननाय जोमनाय जों बर' हारिनि गाननाय जोमनाय नाय बेयो मोनसे
औ - औ
जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ जोंङो गानो होनोब्लानो जोंखौ बर' होन नानै औ
औ बयबो बयबो सिनायजोबो आरो
माने सिनाय सिनायखायो आरो
ज
आरो जोंनि जोंनि बर'फोरनि जि गाननाय जोमनाय बे बेफोरो गुबुन हारिनि रुजु नायाव जोबोद आलदा